हेलौ औ नोंथां औ नोंथां
नोंथांङा दा फ्रि ना?
औ औ फ्रियैनो दं
अ दे अब्ला जोंहा मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै टपिकआ जाहैबाय बर'फोरनि दानाय लुनाय आरो बेहाय आगरफोरखौ माबोरै एरो आरो बैफोराव मा मा आइजें जों आइला बाहायो बेफोरनि सायाव रायज्लायनोसै आरो जेरै बर'फोरा गोदो गोदायनि खायनो दानाय लुनायफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमदोंमोन आरो बैफोर आइजें आयलाफोरखौबो जेरै मिथिंगानि फ्राइ मोननाय औवा दंफां बेनिफ्रायनो बानायनानै गावनो गाव न'आव गावनो गाव बुथुमनानै दायोमोन आरो आरो खुन्दुंफोरखौबो जेरै एम्फौनिफ्राय फिथोब दिहुननानै आरो बिनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय माखासे फिथाइ सामथायाइ आरो माखासे बिबार फोरनिफ्राय गाब गानानैनो
औ
दायोमोन आरो बर'फोरा आरो जेरै बायदि दि बर'फोरनि दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो जेरै दख'ना गामसा आरो बिनि अनगायै आरनाइ आरो जोमग्रा जि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो आरो जेरै बायदि बर'फोरनि दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ' आरनाया बर'फोरनि मोनसे स्पेसियल मान होग्रा होननानै बुंनो हायो माने खे गोदोनि दिनाव बर'फ्रा बै आरगनायखौ माने खे दावहा बा माबा मोनसे बिदिनो खैफोद आफोद माबा बिदिनो दावहा नांनो थांबाथाय गावनि हिन्जावफोरा गावनि हौवाखौ माने खि हरसेनि गेजेरावनो आग खारनाय दानानै हौवानि जान्जियाव खाना खाफ्राना हरोमोन आरो बिनिखायनो बेफोरखौ मानेखि जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोथार आरो एबा आलासि सिबिग्रा होननानै जों साननो हायो आरो
औ
नोंथाङा बेफोर जि दानायफोरनि बागै आरो खुन्दुंफोरखौ माबोरै दुहु बेखौनो मा मा आइजें आइला बाहायो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनांगौखौ बुंखांबाय ससेयानो ओ बिब्दिनो माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानायनि थाखाय खुन्दुंफोरखौ मिथि मिथिंगानिफ्राय बांसिनै बुथुम बुथुमोमोन बुंजायो खुन्दुं दिहुननायनि आदब बुङोब्ला बर'फोरा बांसिन एम्फौ
औ खोनादों नोंथां? खोनादोंना खोनायाखै‌ नोंथां? खोनादों ना नोंथां?